औ खोनादोंना?
औ खोनादों
उम
दा जों आबाद मावनायनि सायावहाय इसे सावरायनि नामा नोंथां
औ सावरायजागोन दे
उम ओरैनोथ' जों आबाद गाहाय हारि होनबाबो माने जोंखौहाय बांद्राय बुंनाय जानाय नङा मानो होनोबा जोङो गोदो गोदाय जेनेबा आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो आबाद मावनानैनो आबादनि सायावनो जेनेबा न'खरफोरखौ सालायबोदों बेबादिनो आथिखालावबो जोङो आबाद मावनायखौहाय नागारनो हायाखै मानि
इसे सोलायनाय फैदोंबाबो बांसिनानो जों आबादनि सायावनो सोनारनानै न'खरफोरखौ सालायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
ओरैनोथ' दा दैज्लां बोथोर जोङो दैज्लां बोथोराव माइखौनो माने रासिन गायो दा मा आबादनि सायाव सावरायबा मोजां जागोन नोंथांनि बायदिबा
औ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दासान्दै मा मा आबाद मावबाय दोङो बेनि बागैनो एसे फोरमायना होदो नोंथां
ओ ओरैनोथ' जोंनियावहाय दानि समावहाय दायो माइखौनो मावगासि दं नङा होमबा नोंथां ओरैनो माइ आबाद होनोबा थ' जोङो खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै ओ खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै माइ हाजासिम हानायनिफ्राय मारा होजासिम जोङो माखासे गोबां खामानिफोर दङ जेरै जोङो खोथिया फोनाय होनोब्ला जों सिगाङावनो खोथिया थलि खालामनानै लाग्रोनांगोन खोथिया थि फ्लिनि थाखाय जों खोथियाफोरनो बबे हाया मोजां जायो बेफोरखौबो जों सायख' ह'नानै सिगाङावनो लाग्रोयो जेरैबायदि जोंनियावहाय गोरान खोथिया फोयो बांसिन गोदो गोरान खोथिया फोनो थाखाय जों एसे दुबसां जायगाफ्रावहाय जों खोथिया थिलिखौ साफा खालामनानै ओ हालौवग्लिनानै लायो सिगाङावथ' जों मोसौजों हालौवोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो खम समनि गेजेरावनो मावनो हानाय बायदि जों गोनोखोआरि आदब जोंहाय जोङो ट्रेक्टर बा मेसिन पावार थि टिलार बेफोरजोंहाय जोङो हालौनानै लायो सिगाङावनो बिनिफ्राय जोङो माइज्लि न'आवनो खायफाया मानि बासिखानानै दोननाय माइज्लिफोरखौहाय फोयो आरो आथिखालावथ' जेनेबा बाजारनि फ्राय मोननाय माइज्लिखौ जों बांसिन फोनायखौ नुनो मोनो। आरो बाजारनिफ्राय पेकेटनिफ्राय लाबोनाय जे माइज्लि बियो साबसिन जायो होननानैबो जों बुंसोलायो
दाथ' गोदान गोदान माइनि मुं बो ओंखारबाय बा माइफोरबो ओंखारबाय बेबायदि आरो दा जों बेयावहाय ओरैजाय एसे माने खोथिया गायोब्ला माइया नस्थ' जायो होननानै माने बै हायाबो आरोखि एसे दैब' बायदि नालाय बेनिखायनो जोंनियावहाय खासिया गायनाय हुदा दङ। जों दा खोथियाखौ फोखांनानै जेब्लानाखि जेनेबा एसे जौवो बा फुजानाय बायदि जायो अब्ला जों फुनानै जोङो मोन खाथि खासिया गायस्लायफिनो आरोखि जोंनियावहाय। खासिया गायनो थाखाय एसे हाया जेनेबा दै थानाय दै गोनां जानांगौ आरोखि बेनिफ्राय जेब्लानाखि बेखौ हाब्रु हाब्रु ग्ले ग्ले हालेवनानै जोङो खोथिया फोरखौ फुनानै बेवहायनो गायस्लायनाय जायो एसे गुबुङैहाय। माने जों बेखौहाय फुफिनगोन नालाय ओंखायनो एसे रोजाहै गायनानै दोनथ'यो। आरो जेब्ला दुब्लिबारिया हालौजानाय बायदि जाहैगोन। अब्ला जों बे खासियाखौनो फुफिनगोन आरोखि फुफिननानै गायगोन बेबायदि। ओरैनो दाथ' आथिखालावहाय गोबां आदबै खोथियाफोरखौहाय फोनायखौ नुनो मोनो जेनेबा हमनानै ला सोरबा सोरबा खोथियाफोरखौहाय बस्थायावहाय सोनानै फुख्रि बा बबेबा दैफोरावबा दैफोरावहाय सोमनानै दोनथ'नाय आरिनाय बेफोरबो बेफोर आदबजोंबो मावनाय बा फोनायखौ नुनो मोनसै आथिखालावहाय आरो बेफोरबायदि फोनो थाखाय मानि दुब्लियावबो एसे हाब्रु जानांगौ। हाब्रु एसे खालामनानै फोनाय जायो आरोखि। ओरैनो नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि मावो? खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
एसे बुंदोलाय दे।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो आबाद मावनाय जायो आरो। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनाव दैज्लां बोथोर नालाय बेनिखाय जोङो बांसिन माइ आबादखौनो मावनाय नुयो आरो। माइ आबाद मावनायखौनो एसे फोरमायनोसै।
जोंनि ओनसोलाव जोङो दासान्दै ओ जा गोदान मुगानि जौगानाय बिगियाननि जौगानाय बिब्दिजों बांसिन मावनायखौ नुयो आरो। गोदोनि समावसो जोङो बांसिन सुबुंफोरखौ मोसौ हालिजों बा नांगोल जुंगालजों लानानै फुङावनो हालि होलांनाय बायदिफोरखौ नुयोमोन आरो। आरो मावनायफोरावबो एसे खस्थ' आरो समाबो बांसिन लायोमोन आरो। नाथाय जोङो दानि समाव माइ गायनायखौ एसे थाबैनो खम समनि गेजेरावनो मावखांनायखौ नुयो आरो माइ आबाद खौ माबोरै मावो होनोब्ला जोङो गिबियावनो माइ आबादखौ मावनोब्ला माइज्लिनि गोनांथि जायो बेनि उनाव जोङो बे माइज्लिखौ थांनाय बोसोरफोराव मावखानाय गोग्गो माइफोरखौबो दोनखानाय जायो नङाब्ला बाजाराव मोननाय माइज्लिफोरखौबो लाबोनाय जायो आरो बेखौ लाबोख खांनायनि उनाव जोङो ओ फाथोनि बस्थायाव सोनानै बेखौ फुख्रिनि दैयाव सानसेबा साननैयै सोमनानै दोननाय जायो बेनि उनाव बेखौ बोखांनानै लानदां जायगायाव जोङो थालिर बिलाइजों नङाब्ला थास'नि बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो गाजा बेरनाय बायदि बेनि उनाव ओ जोङो बेखौ फोनायनि सिगांनो फोथारखौ मोजाङै ट्रेक्टरजों नङाब्ला खायसे बे दासिमबो जोङो हालजोंनो हेवनानै लानायखौ नुदों आरो मोजाङै हेवनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो जा गाजा बेरनाय माइ बेखौ लांनानै मोजाङै आखाइजों सारनानै फोनाय जायो आरो जाहाथे बेखौ फुनायाव जेबो खस्थ' खस्थ' जायैबायायदि बेनि उनाव ओ जेब्ला दानसे थाङो अब्ला जोङो बे माइखौ आरोबाव फुफिन्नानै गायनाय जायो आरो जोङो बेखौ गायनायनि सिगांनो आरोबाव मोजाङै हाखौ फोमोननानै लानाय जायो आरो बे गायनायाव जोङो दा दासिमबो गोदो जेरै आइजोफोरा गायोमोन बिब्दियैनो जोङो दासिमबो गायनायखौ नुयो आरो
ओम
आरो खायसेखौ जोङो जा गोदान मुगानि माइ गायग्रा ओंखारदोंना बेखौबो जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो बेनि उनाव ओ माइआ जेब्ला साननैसो जायो अब्ला जोङो आबादा मोजां जानायनि थाखा थाखाय बेवहाय जोङो बायदि रासायनारिक हासार बा न'आव बानायनाय हासार जेरै गोबोर हासार बायदि हैनायबो नुयो आरो बेवहाय जोङ एम्फौफोर जायोब्ला बेवहाय बाय म बेफोरबो बाहायनायखौ नुदों आरो
ओम
बेनि उनाव ओ जेब्ला माइआ ओंखारोबा मोनो आरो बै समावबो जोङो गोदो जेरै खासि लानानै हौवाफोरखौ हाहैनाय नुदोंमोन बिब्दि हुदाखौबो दासिमबो नुयो आरो जोङो ओ गोदान मुगानि जौगानायजों लोगोसे आइजोफोरखौबो हौवाफोरजों समान समानै माइ हानायफोरावबो बाहागो लानायखौ नुदों आरो
औ खोनादों औ खोनादों
औ बेनि अनगायैबो ओ जोंनि ओनसोलाव जोङो जा गोदान मुग गानि माइ हाग्रा मेचिन ओंखारदोंना बेखौबो जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो आरो बेनि ओ बेनि उनाव माइखौ हाखांनानै जेब्ला जोङो नआव लाबोयो अब्ला मारा नानाय समावबो जोङो खायसेखौ मोसौ हालिजोंबो नानायखौ नुदों आरो खायसेखौ ट्रेक्टरजों बा ओ खायसेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो खामानिया जानाय बायदि ओ बायदि मेसिनफोरबो बाहायनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव माइ आबादा जोबखांनानै जोङो ओ दुब्लि फोथारखौ ओरैनो दोननाय जाया बेवहायबो जोङो खायसे उफ्रा आ बाद जेरैबायदि मटर आबाद सिबिं आबादबो मावनायखौ नुयो आरो बेनि अनगायैबो खायसे खौ जोङो जा बेसर बेखौबो फोनायखौ नुयो आरो बेसर आबाद फोनायाबो जोंना माइ आबादजोंनो एसे एखे जायो ओ बेखौबो जोङो फोनो गोनांब्ला गिबियावनो फोथारखौ मोजाङै ट्रेक्टरजों एवनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जोङो थांनाय बोसोरफोराव मावखानाय बेसर दोङोब्ला बेखौबो ओ बाहायजायो नङाब्ला बाजाराव मोननायखौबो जोङो लाबोनाय जायो आरो बेखौ जोङो ओ फोखांनायनि उनाव बेवहाय बायदि मुलि बाहायनाय जायो आरो जेरैबायदि जोङो जेब्ला बिफाङा एसे देरो अब्ला बेवहाय बिफाङा मोजां जानायनि थाखायबो आलादा मुलै आरो जेब्ला बि-बिबार बारो अब्लाबो जोङो बेयाव हाय आलादा मुलि बाहायनायखौ नुयो आरो। आरो जेब्ला फिथाइ थाइबयो अब्लाबो जोङो बेवहाय ओ बायदिसिना मुलि बाहायनाय खौ नुयो आरो जोङो बेसरनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला गोबां मुलाम्फा मोननो थाङो। जेरैबायदि जोङो थावबो मोनो जाय जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो। आरो ओ बेखौ फाननानै जोङो नांगौ जिरादफोरखौबो लानायखौ नुदों आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेसरनि जा साखलि बेखौबो जोङो ओरैनो गारालासे बेखौ ओ खायसेखौ हासार बाहायनायखौबो नुदों। जेरैबायदि ओ हालदैफोर गायोब्ला बेवहाय हैनायखौ नुदों आरो खायसेखौ बेखौ सावनानै हाथ'फ्ला बनायनानै खारै बानायनायखौबो नुदों आरो नोंथां।
औ औ
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दे दे।